हेल'!
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
उम। मा खालाम गासिनो?
दङ ओरैनो जिरायना दं।
उम।
नोंथाङा लाय मा खालामदों?
आंबो दङ ओरैनो जिरायनानै।
जाखांबाय।
मा मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया खुमब्राजों नामोन।
गोथावानो माथो।
गोथाव नोंथांनिया लाय मा ओंख्रि?
जों निया दाङा मैगंखौ सिनायोना नोंथाङा?
औ औ दाङा बै एसे गोजा गोजायाना?
औ औ बेनो दाङा खौ मैद्रु संबाय ओनिफ्रायो बिलाहि जों पनिर।
मिरामिस नामा नोंथाङा?
औ मिरामिस।
अ थिगानो।
नोंथाङा ना बेदर जायोना?
आंथ' जायो जायो आं। मोनबानो जायो।
मोनबानो जायो?
औ मोनबानो जायो।
माबायदि मोनो जानानै?
ना बेदर होनबाथ' आरो मा बुंबावनो जोबोद गोथाव नङा होमबा? औ आ आ गोथाव जानो हायो हमना ला सबायजों दाउ दा दाव अमा बेदर फाजा बिदिनो नारजि दोलो अमा बेदर बिदिनो बेदर होनबाथाय गोबां गोथाव आरो जेनिबा। गाव गोजाबो गोथाव मैगं जोंबाबो गोथाव।
औ जाग्रा फोरनि थाखाय आरो ना।
औ औ।
उम।
दा नोंथाङाथ' निरामिस जाहैबाय। बा बेदरनि थावनायखौ
मा बुजिनो होननायसो जासिगोन नङा होमबा? खोना दोंना नोंथां? हेल' नोंथाङा खोनायाखै नामा?
हेल' औ आं खोनादों।
आं दासो खोनाफैदों।
अ नोंथाङा ओरैनो कल हरनायनि जाहोना
आंनि कल हरनायनि जाहोना नोंथांजों बिदिनो बर' फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव रायलायनो होननानैनो कल खालामनाय जादोंमोन।
नंगौ
उम
अ थिगानो सावरायजागोन।
नोंथाङा न'फोराव मालाबाफोर संफेरबायदों नामा जेनेबा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै हमनानै ला अनला मेवाइ दाउ बा नारजि अमा साम' बेफोरबायदि ओंख्रि नों सं फेरबायदों नामा?
ओरैनोथ' आं बेबायदि संफेरनाय जायाखै होमबाबो बिमानि संनायखौ नुयो सम सम थाफायो ना बे समाव नायना लानाय जायो आरो ओरैनोथ' दोरोंङारि ओंख्रि होनना बुङोबा जोंहा गोबां दं नङा होमबा बिदिनो नोंथाङा दा लांबाय अनलाजों दाउ अनला मेवा दाउ बेबायदिनो सबायजों दाउ सबायजों साम' नारजिजों अमा बेदर नाफामफोर नङा होमबा? गोबां दं। बेबायदिनो खोब गोथाव बेफोरो ओंख्रिफोरा मोजां। ओरैनो जोङो सबायजों दाउ आरो अनलाजों दाउ बेफोरखौ जोङो आलासि फैनाय समफ्राव जाहोनाय जोङो आलासि सिबिनायफ्राव जाहोनायबो जायो नङा होमबा?
औ औ
बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रि संनो होनोबा गिबियाव न'खरनि सुबुंफोरखौ नायनानै जेनेबा बेसेबां थोगोन बेसेबाङा थोनाय नङा बेफोरखौ आन्दाज खालामनानै माइरं सोमना लागोरनाय जायो। नङा होनबा माथानि माइरं माइरंखौ सोमना लानानै एसे रुइहोनानै सोमनानै रुइहोनानै बेखौ दैखौ सरगारनानै एसे रानहोयो। दानफुला खालामनानै उवालफ्राव देना लानाय जायो आरो। आरो बेबायदिनो नोङो दाउजों सङोबा हमना ला जोंनावथ' बर' फोरनि रायजो जानायाव बर' न'खरफ्राव दाउआ गावबागाव न'आवनो थाखायो नङा होमबा? बेबायदिनो दाउखौ हमदो दाउ हमनानै बुथारना लासिगोन बेबायदिनो सोरबा बायदिया दै गुदुंङाव सोमनानै दाउ गां खुयो नङा होमबा? आरो सोरबा बायदिया गाङैनो दैयाव सोमनानै सावो सावनानै साफा खालामो बेबायदि सावबाथाय खोब मोदोमनाय मोनसे जायो आरो जेनेबा
दावा आरो ना
औ दाउ सावनाय समाव बिराद मोनसे दाउनि सेन मोदोमनाय ओंखार न' खाथिजों लामाफोर दङोबा सोरबा मानसिफोर थाङोबा बे सावनाय समावनो मोदोमनाय
हाब बिस्रा दाउ बुथारबायलै मालाय दिनै दाउ ओंख्रिदां बेफोरबायदि मोनथिलांखानाय जायो आरो नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंगौ
बेबायदिनो दाउखौ सावनानै गोदाना लासिगोन। गोदाना लाना अनला ओंख्रिफोर संनोबा जोङो अनलाखौ दैखांनानै बेबायदिनो दाउखौ जोङो एवना लाग्रोनाय जायो थाव होनानै नङा होमबा
नंगौ नंगौ
औ बिदिनो बानलु संगलि मा मा ददों बेखौ होजोबखाासिगोन उनाव एवखाना लानानै एसे मोननाय मोनहां खालामखायो आरोना बेयाव ओम दै होसिगोन सारायखौ दै होनानै गोदौ होसिगोन दैखौ ओमफ्राय बिनि उनाव बै देना लानानै अनला अन गुन्दै बेखौ फारसे आखाइजों होनानै फारसे आखाइजों खोस्लिफोर नङाबा खादौफोरजों एरै लै होनाय जायो आरो माने बेबायदि एरना होआबा अनला फिथर जायो होननानै बुङो आरो अनलाया फिथर फिथर बे बेदरफोरबायायदि जायो बिदि होनो मोजां माबा जाया बेबायदिनो संनाय जायो आरो अनला ओंख्रिखौ ओमफ्राय खारै होननानै लासिगोन आरो
खारैखौ लास्टाव होनाय जायो आरोना
बेबायदिनो अनफोर होखांनानै होयो खायफाबा सिगाङावबो होखारानायबो नुयो
औ गाबा गाव संनायनि माबा हिसाबै होसिगोन आरो ना जेनेबा गावबागाव संनायनि औ
बेबायदिनो माइ गोरलैनि अनलाफोरबा नोङो बे समाव दुन्दिया गोरलैफोर ओंखारबा होदो बिराद मोजां मोदोमनाय गोथाव जासिगोन आरो
औ
आरो फारसेथिं गंगार दुन्दियाफोर आरो नोङो बै हाइजें बिलाइ गोरलैखौ मोजांसे मोदोमनायथिगोन बेबायदिनो आरो बे साम'फोर संनायाबो बिदिनो सबायजों साम'फोर सङोबा माला जोंनो साम'खौ जोंङो बहा मोनो बरफ्राथ बेखौ मिथिखायो नंङा होमबा जोंङो बबावबा दैमा माबा दंग'फोरनिफ्राय बिलोफोरनिफ्राय खननानै लाबोयो बेयाव खनना लाबोयो खननानै सोमना दोनग्रो सोमना दोननानै माखासे मैलाफोरखौ खारहैयो जेनेबा बेनि उनाव दाखोन एरफोसिगोन आरो खिथु दान्सयो बेनि उनाव आरो सोमबावो माने बै फिसाफोर खारहोनो थाखाय
ओमम
फिसा थायोबा खेब खेब मोनजायोना बे फिसाफोरखौ खार औ औ थाबैनो थाखायबो सोबनानै बिराद मोजां फुयो माने साम'खौ बेयो लेथ्रा जानानै थायो नालाय बेबायदिनो नारेंफोर लानानै बिराद मोजां हुयो बगाइनि सुनाय जायो आरो बेबायदिनो साम'खौ एवना लागोरो ओ सोरबा बायदिया नोङो सबायखौ एवनानै आराम ख्रेमना लासिगोन बेनि उनाव आराम रुनानै लाग्रोनानै फोमोननानै लानाय जाखायो आरो बिनि उनाव साम'फोरखौ एवनानै बै सबायाइ रुनायखौ बेयाव होसननाय जायो आरो। खोब गोथाव जायो जानो।
गोथाव मोनोना नोंथाङा जानो?
गोथाव गोथाव बिराद गोथाव जानायनि बेलायाव बिराद मोजां।
औ औ आरो साम'खौ मा माजों जाबावो ओरैनो?
ओरैनोथ' साम'खौ ओ सबायजों जाबाय अनलाजों जायो फारसेथिं जोङो बै जोगोनारफोरजोंबो जायो। आरो बे साम' लादायफोरा बै गिदिर गिदिर साम' थायो बेखौ जोङो एरनना रुनानै एरननानै मैथा बांगालफोरखौ जाबा मजां जायो
औ आं माने खोनानाय बायदिबा साम'खौ अनलाजों जानो एसे खस्थ' होननाय बायदि खोनादों आरोना नों नोंथां नोंगौ नामा बै बाथ्राया?
नंगौ बै सामावखौ सोबा एसे आथा जायोना अनलाफ्रा सोबनाय समाव खस्थ' जायो अब्लाबो जायो गोथाव मोनो नालाय
औ
साम'फोरनि बिथोराव आङो गोथावसिन होनबा बै साम' गोलाव दङ ना
औ
बेखौ बिराद गोथाव मोनो आरो जों मोदोमनाय साम'आ
औ आंथ' जायाबो जाहैबाय बारा मोजां मोनथिला
औ सोरबा बायदिया मोनामनाय हाब्रु मोनामनाय मोननो बेबायदि दङ आरो जोङो आं हिसाबै बिराद गोथाव मोनो आरो
औ बे दैयाव हरसे से सोमनानै दोनबानो बेफोर मोनामनायफ्रा गैया जागोन नामा?
बेथ' बिदि खारद्राया खारनायालाय बेयो मोनामखायो मोनसे सेन थाखायो बेहा बियो सोमना दोनबाबो खारा आरो
औ औ
बिदिनो जानायनि बेलायाव दोरोङारि जानाय बे ओंख्रिफ्राल' थाबाय नाथाय जों बाथोनफोरनि बेलायावबो बिराद राद गोथाव गोथाव जोङो बाथोन जानो हायो नङा होमबा जोंनि ब बर' बर'फोरा जोङो नाफामा थाबाय बाथोन महरै बेफोरखौ जोङो ओंख्रिबो जायो आरो जोङो बै दैसाफोराव हमनानै मोननाय नास्रायफोर ना गोरिफोर बेफोर खौ जोङो अरखिफ्राव सावनानै बानलु गोथांफोरजों बाथोन देना जाबा
बे बाथोन गोजायैनो नोङो ओंखामफोरखौ सोमना जाबा बिराद गोथाव मोनो आरो।
औ नोंथांमोननिथिं गांजेमा मोनगोन ना मोना?
गांजेमाखौथ' मोनो मोनो बिराद मोजां बेबो बाथोन जानो थाखाय।
बाथोन जानायाव बेबो मोनसे नङा होम्बा। बर'फोरनि बाथोनाव।
बिराद मोजां, बर'फोरनि बाथोनाव गांजेमा होनबाथाय जोङो गांजेमाखौ गांजेमा हिसाबै जोङो जो जोला मोननै बाहागोआव मोननाय जायो नङा होमबा। बेनिनो जोलाखौ बांसिन मोदोमो होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरो।
औ औ।
जोनिफ्राय जोलाया बांसिन मोदोमो। ओरैनो बाथेन हिसाबै जोङो एंखावरि बै सिंखावरिफोरखौबो जायो नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ।
औ।
जोंनिथिं बे गांजेमाखौ ओरैनो फोथारफोराव मोननो थांलिया नालाय बै बिलोफोराव, बिलो फोराव मानसिफोरा हमना लाबोनानै ओरैबायदि बेसेन गोसायाव फानफैयो आरो ना माने, जोंनि बे ओनसोलावहायो माने गांजेमा मासेनि दामानो हमनानै ला नोंना मासेयावनो आरोना बे जोलाया सेजौ बाजि सेजौ बाजि बा सेजौ बेबायदि जायो।
बा होमबाथ' गोबां बेसेन गोसा ना?
औ बिराद बेसेन गोसा होनब्लाबो माने जोंनि बर'फोरा बेखौ जानो गारा आरोना, दामखौ ओ गांजेमानि बेसेनखौ नायनानैहाय बेखौ जायालासेनो थायाखै, माने ओरैबायदि दि मोजां मोनो आरो जोंनि बर'फोरा।
औ औ। नोङो बाथोनाव बै गुमा गोथावफ्राबो बिराद गोथाव जायो। आलु बाथो बाथोन जानायफ्रावबो नों आलुखौ रुवालासिनो बै अरथिफ्राव मेनानै बाथोन बानायोबा दुन्दियाफोरा